नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
अ आङो इदिनो दसे फ्रिखाय नोंजों दसे रायलायनो होननानै हरदोंमोन आरोना ओमफाय नों नोंथाङाबो फ्रि ना दायो? उम। दायोथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा? ओमफ्रायो जेनेबा बिदिनो नोंसिनिथिं सोलिनाय माइ गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा होननानै एसे रायलायनो सान्दोंमोन आरोना?
औ माय हागोन हागोन। ओ औ माइ गायनाय होनोब्लाथ' जों गिबि गिबियावनो खोथिया फुनायनिफ्राय लानानै फैनांगोन। थ' बेखौ सावरायनायनि सिगां सिगांनो जों बेखौ बुंनो गोनां जायो जे जोंहा माइ गायनाया गो गोदोनि बाबै मोननै जायोमोन मोनसेया जाहैबाय आसु माइ आबाद मावनाय आरो मोनसेया माइसालि आबाद मावनाय। माने आ-आसु खौथ' जोङो मेसें बोथोरावनो फोनानै दोननाय जायो ओमफ्राय दैज्लांसोआव मोनहैयो आरो दाथ' एसे उल्था जाना हमबाय दैज्लाङाव जाय माइसालि माइ गायोमोन। बेफोरखौनो जोङो नो नोजोर होबा नुनो मोनो आथिखालाव माने माबानाय आरोना मेसें बोथोरावनो मावनाय आथिखालावथ' आरो मेसिन थेसिन थाबायानोसै नङा होमबा? दा गिबि गिबियावनो आं नोंथांनो जोंनिथिंनि एसे जागायजेननायखौनो लानोसै जागायजेनन्नायाव जों गिबि गिबियावनो ओ खोथिया फोनायखौनो लाग्रोनांसिगोन ओ बैसाग एबा गिबि गिबियाव जोंना बैसागनि बायखांनानै बैसाग जे जे जेथफोरावनो खोथियाखौ फोनाय जायो। बिदि गोदो गोदाय बांसिन अखानि दै फैबासो फैनाय जायोमोन नाथाय दायैसम जों खारफानो थांनानै समजों लोगोसेयैनो बिसोरो आबादारिफ्रा मा खालामो गिबि गिबियावनो मेसिनफोरजोंबाबो बिसोरो माबा खालामनानै लायो दैखौ जगार खालामना लासिगोन। दै जगार खालामनानै मोजां हालौनानै हालौना लासिगोन हालौवनानै मोननायनि सिगां सिगांनो मोननायनि सिगां सिगांनो बेखौ ओ खोथियाखौ जा माइज्लि बेखौ माबाना लागोरखासिगोन आरो जेनेबा ओ माइज्लिखौ फुख्रियाव सोमनानै लाग्रोखासिगोन एबा दैयाव सोमनानै लाखासिगोन दैयाव सोमना लानानै बोखांसिगोन बोखांनानै बबेबा बसथायाव बसथायाव माबाना लांसिगोन आरो बस्थायाव माबाखांनानै बिसोरो मोजाङै फेनानै दोनो फेना दोननानै ओमफ्राय बेयाव दै एसे एसे सानस्रोबाय थायो साननै सानथामहालागै। बेयावनो ओमफ्राय एसे एसे गाजा बेरबाथाय हजों दुब्लियाव मै होनानै अ फोनानै होसि गोन होमब्लानो खोथिाया मोजां जाबोसिगोन आरो रज'बोसिगोन एसे मास मोनसेफोर थानानै जौबो सिगोन होमबानो फुसिगोन। बेयावबो खोथिया फोनायाव जोङो मोननै मो थाम आदब बाहायनायखौ नुनो मोनो मोनसेया जाहैबाय आ गोरान जायगायावनो सोरखौबा सोरखौबा नुयो जे दैब' जायगायाव जु जुदि माइ गायनो गोनांब्ला बिसोरो मा खालामो जे बारि खनायावनो गोरानै माने बेयावनो फोनाय सिस्टेमफ्रा गाससिबो एखे नाथाय हाखौल' बारियाव फोनानै लानाय जायो जायखौ माने गोरानै फुयो आरोना। बिसोरो माने बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला हजों दैबुआव खोथियाव फुनायाव खस्थ' जायो आरो बिनि अनगायैबो माने गोरानाव जुदि फुयोब्ला माने थाब फुसिननो हायो। मोजाङै फुनो हायो आरोना दा ओमफ्राय मोनसेया बेथजाहैबाय गिसि गिसिया जाहैबाय बेखौ माने बबेबा एसे सा साज्रां दुब्लिनि एसे जौसिन जायगायाव माने फोनाय जायो माने जौसिन जायगायाव फैयोब्ला माने एसे हाब्रुवा खम फैयो ना मायोथाय ओमफ्राय बिनि फ्राइ जों नुनो मोनबावो आथिखाल मुगायाव एसे बिगियान आदबजों थांनानै जे बिगियानारि आदबजों माबायदि फैयो होननानै बुंङोब्ला जों नुनो मोनो जे अ बिथांमोनहा मा खालामो ओ बिगियानजों थांनानै बिगानारि आदब बाहायनानै प्लास्टिक सिङाव बयो ओमफ्राय प्लास्टिक सिङाव बनानै जों नुनो मोनो जेनेबा बेयाव माने थख थखयै माने प्लेट सिस्टेम बायदियै बिथांमोना खोथिया फोनायखौ बेखिनिखौ खौनो आंङो जोंनि ओनसोलाव खोथिया फोनायखौ नुनो मोनो दा आं नों थांनियाव सोंनो सानो गोदोनि माइ गायनाय आरो आथिखालनि माइ गायनाय नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि फारागथि नुनो मोनदों? बेखौ एसे नोंथाङा अन्नानै फोरमायनो हागोन नामा?
अ गोदोनि गायनाय आरो आथिखालनि गायनायाथ बे गोबां सोलायबाय आरोना। गोदोयैथ इदिनो हाफोरा बिराद हाब्रु गोदौ गोदौ हाबो मोननो आरोना। ओमफ्राय बेवहाय बिदिनो बिराद टाइम बारनानै गायोमोन आरोना बिदिनो दायोथ मा होन दायो मा मास मोनथाय ओ बे गोसोआव गैलायलांला बावबाय ओमफ्रायो।
औ मानोना बांलाखौ बांसिन गोसोआव थानो नागिरा। दा इंराजि बायदिब्लाथ' जुन जाहैबाय।
जेनेबा बांलानि सिस्टेमखौहाय माने एकदमबारे बिराद गोबाव जुलाइ जुलाइ आगष्ट गाहामफोर माने गेजेर नांहैयोमोनदां आरोना बिदिनो गोबाव गोबाव लायोमोन माने सिगांफोर थ इदिनो दैफोरा एसे बे माबा जायोमोन खोमादां आरोना ओमफ्राय बिदिनो बिनिखायनो बिराद गोबाव गोबाव सम नेनायनानै गायोमोनदां आरो। ओमफ्राय दानाथ' बिदिनो दै गैयाबा बो मेसिन माबा माबि होनानैनो बिदिनो दैखौ बुरजा खालामनानै हालेवलाबायनानै माबा खालामोना ट्रेक्टरफोरजोंहाय ओमफ्राय दायो गायनाया थाब थाब जायो आरोना बिदिनो गावब गाव होनायसो जायनो हायो बेनो सिगां सिगां थाब थाब जजोबो आर ना आजिखालि दानियाव हाया आथिखालाव।
औ।
अ बेनोसै बारा मोजां रोंजोबलाय लाङा।
दा आथिखालाव नोंथांनि बुंनाय बायदिबा आथिखालाव मेसिनारि आदबजों खारफानानै बयबो माने जोङो माने थाब थाब जानानै फैनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा। थाब गायबाय थाब जोब्बाय गोदोनि बायदि लोखि फुजा दुरगा फुजासेमहालागै गायहैनाय नुनो मोनलिया आरो ना दानिनिया दा बे बेलायाव दा बे बेलायाव जों नुनो मोनदों आथिखालाव जे गोबां आबाद मावनायावबो मिेसिनारि एबा मेसिन गोदान गोदान जोङो आदब बाहायनाय खौ नुनो मोन्दों। बैफोर मेसिनफोरा नों बिथांमोननि नोंथांमोननि जायगायाव माबायदियै गोहोम खोख्लैहोदों एबा माबायदि माबायदि मेसिनखौ बाहायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों?
जोंनियावथ' बिदि मिसि न बिदिनो माबाफोरथ' लाबोनाय जायाखैना जोंथिंजायहाय
ओ जेनेबा गोदो गोदोथ' जेनेबा जोङोेटर ट्रेक्टराथ' गैयामोन द' ट्रेक्टर हालौवनायाबो' मोनसे मिसिन सिनारि जानानै फैबाय आरो लोगोसेनो जों मारा होनाय बे बुब्लिआवबोथ जोंहा आथिखालाव नुनो मोनो जे ओ मारा होग्रा मेसिनबो फैबाय बेयावबो गुबुन गुबुन मेसिनबो नुनो मोनो जेरै ओ माइ हाखांनायखौ जोङो मारा होनाया माइ हाखांनायखौ मारा होनाया गुबुन आरो बिनि अनगायैबो जों ओरैबायदि मेसिनबो नुबाय आथिखालाव जे ओ डाइरेक्ट दुब्लियावनो हाखाबाय। हानाय लोगो लोगो मारा होखानाय बिब बेफोरबायदि मेसिन बोथोर नुनोमोनो बेफोर मेसिना नोंथांमोनथिं थांदोंनाा थाङाखै?
जोंनि थिंथ' बांसिन इदिनो लाबोफेरनायखौ नुफेराखै आं नुनायालाय जोंथिंजायथ' बांसिन इदिनो डायरेक्ट मेचिनजों हानानै हायाव फुथुमना गालांनाय बिदिल' आरो ओमफ्रायो। मानसिफोरासो बांसिन हायो जोंथिंजायहाय। आखाइजोंनो हायो आरो ना।
औ दा बेफोरनि अनगायैबो माने गोदोनिफ्रायनो जा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा बिफां लाइफां मालाबा औवा मालाबा दंफां बेफोरबायदि गोबां जों मुवाफोर माने। आबाद मावनायाव फोथाराव आबाद मावनाय न'आव आबाद मावनायाव बे जोङो गोबां आगजुफोर बाहायो बेफोर आगजुफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ मानिखौ होनदोंमोनथाय?
जिखुनु जाया आबाद मावनायनि आगजुफोर।
अ आगजुफोराथ' बिदिनो उम।
ओ बिफां-लाइफां। औ।
नांगोल ओमफ्रायो, हुकेन ओमफ्राय। मै बिदिनो बायदिसिना दङ।
उम।
मोनथिजोबलाय लाङा।
ओ दा जेनेबा जोंनिथिंथ' ओरै मा मा बाहायो होननानै बुंब्ला गोबां बाहायनाय मोन नुनो मोनो। जेरै जोङो ओ खोथिया खोथिया खोथिया जेब्ला जों बाननो थाखाय बावखा बाथि बोद बाथिखौ लानानै थांनानै बानो। बिनि अनगायैबो फोथारनिफ्राय माइ बजाफोरखौ रोगानो जोङो बावखा लानानै थांनायखौ नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो जेरै न'आव जेथिया मारा होयो होनोब्ला जोङो हुकेन सानदां ओंगा ओ सान्द्रि खादा बायदि बायदिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा? बिथांमोननिथिंबोथ' बाहायखागोन मानोना दासिमबो गामियारि ओनसोलाव बेफोर खौनो बाहायनानै जोङो आबादखौ दिखांनानै
ओं
मा थो उम बेफोरखौनो लानानै माने आबाद थिखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना दा। ओरैनोथ' नोंसिनिथिं ओ माइ आबादखौनो बांसिनानो मावनाय जायो खोमा ना?
औ बेखौनो मावनाय जायो दा मावनाया ओमफाय आजिखालिथ' बांसिन बिद दिनो हुकेेन बिदिनो बावखाफोरखौथ' बांसिन बाहायबांलानो। दिनो बांसिनथ' मा होनो दुब्लि फो दुब्लिफोरनिफ्रायथ' माइफोरखौहाय दायरेक इदिनो बजा खानाय जायोना बजा खानायखौ माने इदिनो ज'मा मा मानसिफोर लानानैसो हाजिरा लानानैसो माबा ओ रोगानाय जायोना दायरेक दायरेक थिखोनायसो जायो बावखा बावखाफोरजों रोगानायखौनो नुफेरला बांसिन आजिखालि। आखाय जोंसो बांसिन रोगानाय नुयो आरोना। टेक्टराव थिखोनाय
खौनो लानानै लाना थांखाबाय बेयावनो ओमफ्राय बजाखौ थिखनानै होबाय आरो न'।
औ
औ ओ जेखियानो जाया मानो बे आयदानि सायाव जोङो गोबां नङाब्लाबो एसेब्लाबो जों मिथिनो मोनबाय। बिनि थाखाय नोंथांनिसि सिम रोजा रोजा साबायखर आसा खालामो इयुन समाव जोङो बेनिख्रुइ साबसिन मोजाङै सावरायनो हागोन।
औ
दे गोजोनथों।
ओं गोजोन्थों।